खोनादोंना नोंथाङा।
अ खोनादों नोंथां।
अ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा फ्रि दङना।
अ दङो नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथां आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों ओ बे आयदायानो बैसागुनि सायाव सावरायनो नागिरदों आरो।
औ
अ बैसागु होनोब्लाथ' नोंथां जोंना मा जायो ओ बिदिनो गोदो गोदायनि आबौमोना ओ ओ फालिबोनाय गोदो गोदायनि आबौमोना मानिबोनाय बेफोरबायदि मा होनो जोंना गोदो-गोदायनि आबौमोना मानि होनाय बेफोरबायदि बैसागु जायैनि सानसे आगोलहाय जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो नङा होमब्ला नों
ओं
बिदिनो मोसौखौ थु खैनाय जायो होनब्ला जोंना मोसौ खौथ' ओरैनो थुखैया नालाय जोंना बेयाव गोबां नेमखान्थिफोर थायो। बे नेमखान्थियाव जोंना होफानाय ओ बै दिग्लि गुटि बिदिनो थाराय ओमफ्राय बिदिनो फान्थाव, लाव बेफोरखौ होनाय जायो।
ओं
मोसौनो बेफोरखौ माला सुनानैहाय गानहोनाय जायो नोंथां
औ नोंथां
बेफोरबायदि ओ माने ओ नेमखान्थिखौ जोङो ओ दाबो सोलिबाय थायो गोदोनि आबौ-आबैमोनाबो ओ फालियोमोन आरो दाबो बे ओ बे एखे ओ बाथ्राखौनो माने एखे नेमखान्थिखौनो फालिनाय जायो। मानो होनब्ला जोंना मोसौखौ थुखैयो बि दिनो माला गानहोयो बेयाव मोसौनियाव जोङो हांगारनि फथा फोननाय जायो। थालिरनि फस्ला थालिरनि ओ थाराजों आरो थालिर बिलाइनि थाराखौ जोंङो हास'ना लानानैहाय मा खालामो बे हांगारावहाय जोंङो ओ थाव फुनो थाव फुननानै बे थालिर थालिर बिलाइनि थाराजों जोंङो ओ हांगारजों माने हांगारजों गलायना लानानै मोजांजों गलायना लानानैहाय जोङो ओ बेखौ खौ ओ‌ मोसौ नाव फोननाय जायो बिदिनो ओमफ्राय खायसे सुबुंफोरा माहा लामा दैमायाव लांनानै थुखैहैयो बा जोंङो दंग'आव थुखैनाय जायो बा जोंङो दुब्लिफोरावबो थुखैयो । फैनाय जायो बा न'नि अ गुलिफोरावबो थुखैनाय जायोहाय गुलिनिफ्राय एसे दिहुननानैहाय थुखैनाय जायो आरो बेखौ । ओमफ्राय बैसागु होनोब्लाथ' जोंना ओ बैसागुआ ओ बे मोसौ थुखैखांनायनि उनावसो जोंना जायो नालाय मोसौ थुखै खालि दा गोदोनि आबै आबौमोना होनबोनाय बादिब्ला जोंना मोसौ थुखैखालि मा जानायखौ नुनो मोनो स्नि स्निता रोखोमनि मैगंखौ जानायखौ नुनो मोनो । बिदिनो दिंखिया बायदिसि ना फुंखा बिदिनो ओ नागिरनानै जोंङो हाग्रानि मैगंखौ जानायखौ नुनो मोनो आरो दाबो दङ गोदोनि आबै आबौमोननि ओ बादिनो दाबो बैफोर मैगंखौ जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां । जोंना बैसागु होनोब्लाथ' नोंथ नोंथां मा जायो बैसागुआ ओ जोंना से खालारनिफ्रायसो जायो नालाय । ओ से खालार खालिनो जोंना मोसानाय जाया से खालार खालि जोंङो गासैबो ओ सुबुंफोरानो जोंनि बर' सुबुंफोरानो माख खालामो न'खर न'खर फुजा होयो खायसे न'ख न'खरफोरा होआ माने खायसे से न'खरफोरा होयो बिदिनो न'खराव फुजा होयो बिदिनो गेदरखौ गेदेरखौ मान होनाय उन्दैया मान बावनाय मान लानाय बिदि जायो ओ आबौ आबैमोनखौ मान होनाय मान लानाय बिदि जायो । ओमफ्राय जोंना ओ मा जायो ओ नै खालार खालिनिफ्राय जोंङो मोसायो बैसागुखौ जोंङो मोसायो मोसानानै जोंना ओ मोसा साबाल' जाया नालाय जोंना मोसानायाव इदिनो लोगोसे जोंनि दोरोंङारि दामग्रा आगजुफोरखौबो नांगौ जायो आरो । नोंथां बिदिनो ओं ओमफ्राय जोंनि ओनसोलावहाय स्नि सान ओ बैसागुखौ मोसायो । स्नि सान थांनायनि उनावहाय जोंना ओ मा खालामो बिदिनो गासैबो जोंनि ओ जोंनि गामिनि बा जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा जयैनो खानाखौ दायो बिदिनो रंजा बाजायैहाय ओ हगार हरो बैसागुखौ। बिदिनो बैसागु दान लासफोराव ओ‌ बैसागुनि लासफोरावहाय जोंना ओ बिदिनो खेलाफोरबा बिदिनो ओ फोरबोफोर लाखिनाय जायो बे फोरबोफोरावहाय जोंना ओ बिदिनो बायदिसिना गेदेर उन्दैनि खेला बा जोंना सल' खननाय खन्थाइ आवरायनाय बिदिनो उम ओ जायो मेथाइ खननाय बेफोरो ओ जोंना ओ‌ माने बादायलायनाय बायदि जायो खालामो बै गथ'फोरनि गथ'फोरनि रोंगौथि बा गथ'फोरनि ओ ओ रोंनाय बेफोरखौ नायनो थाखाय ओ माने बिदि लानाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
ओ बिदिनो जोंना ओ बिदिनो बैसागुखौ हगार हरो। आबै आबौ मोना जोंना बैसागुआव मा खालामोमोन ओ‌ बैसागुआव लोंनो थाखाय जौ बिदिनो सेरेब बे बेफोरखौ सावनानै दोननाय जायो आरो। दाबो नुनो मोनो बैसागु बोथ बोथोरावहाय जोंना जौ सेरेब बिदि ओ लोंनाय बा जानाय बेफोरखौ नुनो मोनो नोंथांमोननि ओनसोलखिबो बेफोरबायदि ओ सोलियो ना सोलिया बैसागु बोथोर खौ माबोरैहाय खुङो ओ नोंथाङा फोरोंना होनो हागोन नामा।
अ नोंथां जों जों बैसागु बोथोरखौ माबोरै खुङोब्ला बैसागुखौ माबोरै बारहोहरो होनब्ला बेफोरबायदिनो जोंनाबो नोंसोर नोंथाङा जेरै बुंदों बेफोरबायदिनो ओ जोंना थ' बैसागु बोथोर होनब्ला जोंनिनो मा होनो मोनसे गोदान बोसोर होननाय रखम जायो नङा होनबा इयो। गोदान बोसोर फैनाय होनाय ओ गिबिआवनो जों आगोलो आबै आबौ मोना ओ बैसागु बोथोर होनबा बैसागु बोथोरखौ बैसागु दाननि दानसे खौनो बैसागु बोथोर होन मुंङाव बैसागु बोथोरनि मुङाव दानसे खौनो फालियोमोननो जेरै बैसागु बोथोरनि नामखौ होयोमोननो ओ मानसिनि बैसागुआथ' दाबो दङ दिसनउह अमानि बैसागु सैमानि बैसागु मोसौ बैसागु बोरमा बैसागु दाउ बैसागु इदिनो बायदि मैया मुं होनानै बैसागुखौ दानसेखौनो फालियोमोनना आगोल आबै आबौमोना नाथाय नैबे दानि जुगाव ओ बैसागुखौ बेफोरबायदि दानसे खौनो फालिनायखौ नुनो मोनला आरो गैला ओ दा दङ स्नि सान फालिनाय स्नि सान आरो दाइन सान ओ बेखौ मारै जायो होनबा जोङो बैसागुखौ ओ स्नि दानखौ बोरै फालियो होनबा बैसागुनि से खालाराव जों मानसिनि बेैसा सागु से खालारनि ओ सानसे आगोलखौ जोंना मोसौ बैसागु बेनि उनाव नै ओ से साननिफायथ' मानसि बैसागु जाखाबायानो आरो बिनि उनाव जों नै खालारनिफाय स्नि खालारालासिम मागिनाय बैसागु। बिनि उनाव जों माबोरै बारहोहर रोहोनबा ओ मोसौ बैसागुखौ जोङो ओ मोसौखौ ओ इखालि जोङो मोस ओ फुंङावनो सिखारनानै मोसौखौ ओबायदि मैया मुवाजों ओ बा फिथाइ सामथाइजों ओ सारफावनानै ओ ओ बेफोर फिथाइफोरानो जाबाय ओ फान्थाव हालदै ओ लाव ओ दिग्लि गुदि थाराय बेफोरखौ लानानै मोसौखौ जों सारस्रांनाय जायो आरो सारस्रांनानै बेखौ ओ नोंनि न'खरनि साराय बा खान्था बेखौ जोङो ओ हांगारखौ हयो । नानै जोङो ओ थालिरनि थनायाव लानानै ओ बेयाव जानाय थाव गोथां फोननानै ओ औवा बिजलिखौ जोङो मोनथाम खालामनानै हास'नानै फिसा फिसा हास'ना मोनथाम लानानै बेखौ जों खाजोबना लायो । बे बेजों जोङो ओ जा साराय बा खान्थानि हांगार एरन ओ हलनानै लानायखौ जोङो जानाय थावदों खलायना लानायखौ बेखौ जोङो मोसौनो ओ फोथा होयो मोसौनो फोथा होनानै आरो जों मोस सौखौल'थ' होबा जानाय नङा जोंना दा न'आव फिसिनाय होनबा मोसौ मुङावसो बैसागुनि मुङाव मोसौ बैसागु होनना बुंदों जों बोरमाबो फिसियो बेनि थाखायनो बोरमानोबो होफायो बे फोथाखौ बिनि उनाव फोथाखौ फोनखांनानै गुलिनिफाय दिहुनना लांनानै जोङो ओ न'खरनिनो फुख्रि बा सेरफोरनि दैमा दैसाफोराव जोङो मोसौखौ ओ साफायै थुखैनानै जोङो फोथाराव होनानै फैयो ओ बिनि उनाव ओ बेथ' मोसौ बैसागुआ थांबाय बिनि उनाव मानसि बैसागुआ जोंहा बैसागुनि से खालारखौ मानसिनि बैसागु होनना बुंनाय जायो बे मानसिनि बैसागुआव जोङो बे सानखालि गासैबो न'खरनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आबै आबौ ओ फंबाय बिनानाव मोन जों गासैबो गोथार स्र जानानै दुगैस्रां लोबस्रां जोङो बा ओ फुजाफोरबो होनाय जायो आरो बबावबा होयि होआलासिनोबो थायो ओ बिफोरबायदिनो थेवब्लाबो जोङो गेदेरखौ खुलुमनाय उन्दैखौ जोङो बोर होनाय बेफोरबायदिनो मा जोंनि ओनसोलाव दासिमबो दङो आरो । नोंथां। ओ बेफोरबायदिनो ओ से सानखौ जोंङो बारहोहरो आरो ओ से सानाव जोंना मानसिनि सानाव जोंना ओ एक्स' सयथा बिगनि ओ ओंख्रि जोंना हाबथिंना जायो आरो बि सानखालि । जेरै दिंखिया मैगं ओ बिदिनो थारायखौबो जायो बिनि उनाव इदिनो गोबां रोखोमनि ओ हाबथिंनानै एक्स' सयथा ओ जोंना हा जायो आरो मैगंखो बिनि उनाव बे से साना उह थांनायनि उनाव जोंना नै साननिफाय स्नि सानालासिम मोसायो बैसागुखौ मागियो उह गामिनि गासैबो ज' जानानै उह मोसानो थाङो गामियाव । मागियो न'खर न'खर हाबनानै उह न'खर न'खर हाबना मागिनायाव न'खरनि बेगोमाया जा एसे हरो माइरं हरो फैसा हरो बेखौ लानानै फैयो आरो । नोंथां नोंसोरनि ओनसोलाव बेफोरबायदि मागिनाया दङना नोंथां?
अ नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' बेफोरबायदि मागिनाया दङ उह न खर न'खर माग बेहाय बै मागिनायाव जोंनो जि न'खरनिफोरा जा हरो इसे माइरं बा बिदिनो फैसा उह रां बेफोरखौ हरोना ओ बैफोर हरनायखौ लाना फैयो जोंना लाना फैब्लासो मा जागोन जोंना उह बुथुमनानै बेखौ जमा खालामनानैहाय जोङो खाना खौ जानो मोनो समफोरनिहाय बेफोर दाबो जोंनि ओ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो बा जोंनि जायगायावहाय बेबायदिया सोलिगासिनो आरो नोंथां ।
अ अ
औ नोंथांमोननि ओनसोल सोलावहाय उह बैसागुखौ बिदिनो फोरबो फालिनाय जायोना जाया?
औ जायो नोंथां बेफोरबायदिनो फालियो जोंनि ओनसोलावबो ।
अ नोंथां बिदिब्ला दिनैनि आयदाखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां अब्ला।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ दे गोजोन्नाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।